औ ओ नोंथाङा माबोरै दं नोंथां?
आं मोजाङैनो दं नोंथां।
औ नोंथां औ आं नोंथांजों आंबो मोजाङैनो दं नोंथां।
औ नोंथां।
आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों मागो दमासिनि फारसे ओ सावरायनो थाखाय नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां ओ जोंनाथ' मागो दमासि होनब्लाथाय बिदिनो ओ फिथा सावनाय बा जोङो मागो फोरबो फालिथाइखौनो जोङो बुंनाय जायो जेरै- जोङो मागोआवहाय जेरै- जोङो मागोआवहाय बेबायदिनो फेलांगुर सावनाय आरो लोगोसे जोङो मागोनि फास ओ फास सानखालि जोङो ओ फुङावनो दुगैनाय जायो बे फुङावनो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायनाय दंदि ओ जोङो फुं ओ बे बेलांगुर सावखालि जोङो फुङावनो दुगैयाबाथाय ओ दाउखा ओ दाउ खा जायो होननानै फोथायनाय द' ओ माने गोदोनिफ्राय मोनथिनाय मोनो।
औ नोंथां।
औ आरो लोगोसे जोङो ओ जोङो दुगैस्रो लोबस्रांनो जोङो फुङावनो जोङो फेलांगुरखौ ओ सावनाय जायो। बेलांगुर बुबा जोङो औ भेलांगुर बुंबाथाय जोङो ओ माइ हाखांनानै गारबोनाय नाराफोरखौहाय जोङो बुथुमनानै लानानै फायनानै भेलांगुर भेलांगुर आरो ओ नारानि न' बेलागुर बानायनाय जायो बेबायदिनो औ नोंथां बेबायदिनो जों ओ सावनाय जायो आरो लोगोसे बेलांगुर बानायनायाव ओ
औ
ओ थालि फस्ला थालिर बिलाइ गोरान बेखौ ओ नांगौ बेबायदिनो जोङो होनाय जायो आरो जोङो रा मोनाबादि जिगापखौनो होनाय जायो।
औ नोंथां।
औ नोंथां बेबायदिनो आरो जोङो ओ मागोनि सेथि खालारावहाय जोङो ओ गोदोरखौ जोङो खुलुमनाय जायो खुलुमनाय जाय आरो उन्दैखौ जोङो अन्नाय होयो।
औ
औ नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो मागोआव हाय ओ बिदिनो खानाफोरबो जानाय जायो बा जोङो मागोआवहाय जोङो फिथा बायदिसिना फिथा लारु बानायनाय बा खावनाय जायो जोङो जेर- जोङो थावनि फिथा लारु एन-एनथाब ओ हुगुमा आरो बायदिसिना ओ बिदिनो दंबावो फिथा जेरै- जोङो ओ नारि लारु सिबिंनि लारु गुरु मेथाइजों बानायनाय लारु बेफोरबायदिखौबो जोङो ओ खावनाय जायो।
औ नंगौ
जेरै जोङो बेबायदिनो मागोफोरावहाय सोरबा सोरबाया खायफा खायफाया बिदिनो आलासि जानो थांनायबो जायो मानोना बे मा बिदिनो बांसिनानो खामानि मावनाय जाया बेनि थाखायहाय ओरैनो न' स्लाय स्लाय बेनिखायनो आलासिफोरबो जानो थांनाय जायो आरो लोगोसे सोरबा सोरबिहाय पिकनिक फोरबो जानो थांनाय जायो बेबायदिनो मागो दमासियावहाय ना बेदरफोरखौहाय मागो दमासिनि से खालाराव ना बेदर फोरखौहाय जानाय जायो खाना फाथिनाय जायो बा खाना जानाय जायो न'खर न'खर
औ नोंथां
गो लोगोसेनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जौ गिसि जौ गोरान बेफोरो थानाय बेखौ जोङो नुनो मोनो
औ नोंथां
औ नंगौ नोंथां आरो लोगोसे जोङो जि थाव फिथा थाव बिथा बाहायनो थाखाय जों फार्स्टावनो माइब्रानि गोरां गोनांथि जायो जेरै माइबाया मोनै मोनथाम दङ जेरै नल माइब्रा जोसा माइब्रा बा बायदि माइब्रा दङ आरो लोगोसे माइब्राखौहाय ओ खिथा सावनो थाखाय जोङो बे माइब्राखौहाय हरसे सोमना दोनथ'नाय जायो सिता बे मलाया ओ एसे गुरै जायो अब्लानिया जोङो ओ बोखांनानै सुनानै जोङो बोखांनानै दोन्थ'नानै दसे खमाय उलार बा देंखियावह देनाय जायो आरो लोगोसे बिदिनो खम थाब खालाम देनाय थ थाब खालामनो थाखाय जोङो ग्रेन्डार मेसिन बा जोङो बिदिनो मेचनफोरावबाबो देनायखौ जोङो नुनो मोनो बा बिदि जायो आरो बिदिनो जोङो देखांनानै जोङो फिथा सावनो थाखाय जोङो बे गुन्दै जानाय माइरंखौ सान दालायावहाय जोङो लानानै दै इसे सारनानै संख्रि संख्रि होगोन बा संख्रि एसे होनानै बा ओ सिनि ओ सिनि होबाथाय सिनि इसे होनानै ओ जोंङो बेखौ नानानै लानाय जायो जोंङो दसे खमाय लानायनि उनाव जेथिया बेयो जायो अब्लानो जों बेयाव दसे खमाय दोनथ'यो जाहाथे बियो बाय गुरैसिन जानानै थायो आरो बेनि थाखाय जोङो बेवहाय जोङो गथा खालामना लानानै जोङो नाना लानानै जोङो एसे एसे लानानै जोङो लारु खालामनानै एसे ना थामना होनाय जायो ओ थाव फिथा बानायनो थाखाय आरो जोङो थावखौहाय ओ जानाय थावखौ नांगौ जायो जेरै जोङो रिफाइन खौबो रिफेन थावजोंबो खावनाय जायोे बा जोङो ओ बिदिनो बेसरनि थाव गुबैफोरजोंबो खावनाय जायो बिदिनो जों रिफाइन थावजों खावबाथाय एसे फुस्रां फुस्रां फुस्रां जानानै थायो आरो न'नि थावजों खाव बे जोङो बेबायदिनो बेसरनि न'नि थावजों खावबाथाय जोङो एसे गोज्जा जारें जारें खौ जोङो नुनो मोननाय जायो
औ नोंथां
मायना नुयो आरो बेबादिनो ओ फिथाखौहाय ओ नाखांना लानानै जोङो ओ दाब्ला खालामखांनायनि उनाव जोङो थाव गुदुङावहाय ओ फिथाखौ होना होयो आरो जोङो फिथाखौ बिदिनो बेलथायबाय थानांगोन ओमबानासो बे फिथाया खामनाय नङा बेबायदिनो जोङो थाव खौ बानाय बानायनाय जायो नोंथां बिदिन नोंथांमोनाहाय ओ माबायदिहाय फिथा सावनाय जायो बा मा मा रोखोमनि फिथा सावनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव थ' बिदि नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ
फिथाखौ सावनाय जायो जेरै जों ओ थावनि फिथ था सावो आरो एन्थाब लावदुम फिथा नारेख खलनि लारु आरो जोङो एन्थाबफोरखौहाय नारेखरनिबो सावनाय जायो आरो सिबिंनिबो आरो लावदुम फिथाखौबो जों नालेखरबो होयो आरो नालेखर गैयाबाथाय सिबिंबो होनाय जायो इदिनो ओ नारेखलनि रारु इदिबो बानायनाय जायो जोंङो नाले खरखौहाय बायनानै लाबो न'आव गैयाबा थायहाय आरो न'आव थाबा जोङो न'निफ्रायनो हाननानै जोङो बेखौ नालेखरखौ सुरखिनानै जोङो ओ सारायावहाय एवग्रोनाय जायो
औ नोंथां
औ ओ एवखांनानै जोङो सिनिखौ एसे होनाय जायो आरो खांनानै जोङो बेखौ फिथा सावनो थाखाय फिथायाव होनाय जायो फिथा फिथाखौ ओ फिथा सावनो थाखाय जोङो बि फिथाखौ फास्टावनो ओ माइरं खौ जोङो माइब्रा माइ माइब्रा माइरंखौ जोङो सोमग्रोना दोननो हरसे सोमखांनानै जोङो बेखौ जोङो देनाय जायो आरो फुङाव जोङो बेखौ देखांनानै सालियो सालिखांनानै मोजां गुन्दै खालामजोबनाय जायो। दिंखि एबा मिचिन ग्रेन्डार मिसिन बेफोराव देनाय जायो आरो न'आव दिंखि थायोब्लाथाय दिंखिफोरावनो देनाय जायो ओ देखांनानै जोङो बे गुन्दै जाजोबखांबाथाय जोङो बेखौहाय ओ अर लगायनानै जोङो ओ साराय लानानै जों बेयावहाय ओ फि फिथा एन्थाबखौ सावनाय जायो उम ओ इदिनो खायाव लानानैहाय बेखौ सारायाव होयो सारायाव होनानै बेयाव जोङो ओ नारेखरखौहाय होनाय जायो आरो ओरै गल खालामनानै होनाय जायो होखांनानै बेखौ ऐ फिथाखौ थनै थनै होनाय जायो थनखांनानै दसे सम होनाय दोननाय जायो आरो बे साराय गुदुंआवनो आरो दोनखांनानै जोङो दस सेनो दसे थानानैखि जोङो बेखौ ओ खांनाय जायो आरो सारायनिफ्राय ओ बिदिनो एन्थाबा दसेनो मोननाय जायो आरो ओ बेखौ जोङो सिबिंनिबो बानायो सिबिंखौहाय जोङो ओ बायनानै लाबो बाजारफोरनिफ्राय बिदिनो बायनानै सिबिंखौ एवनानै लाग्रोयो फार्स्टावनो एवखांनानै जों बे खौ देनाय जायो देखांनानै एसे गुन्दै जाबाथाय जों बेखौ बिदिनो फिथायाव होनाय जायो आरो लावदुम फिथा एन्था फिथा बिदियाव होनाय जायो
औ नोंथां
औ आरो जोङो लारुबो बानाय जायो जेरै जोङो सुजिनि सुजिदोबो बिदिनो नारेंखल हो फानानै जोङो लारु बानायनानै दोननो हायो आरो दोननानै जों बेखौनो
औ नंगौ नोंथां औ नोंथां आरो ओ जेरै जोंना गोदोनि समावहाय दाहोनाबा रुवाथि लाखिनाय ओ लाखिनायखौ फोरखौ जोङो माने गोदो खोनानो मोनदोंमोन नाथाय दानि दिनावहाय बिगोमाफोराहाय मागो दानाव ओ हगारना हगार हरा माने बिसोरखौ आला सि जानो न'आवहाय नाथाय जोङो बिदिनो ओ गोदोनि बायदि लावखार बा रुवानि दाहोना लाखिनायफोरखौ दानि दिनाव नुनो मोनला ओ बांसिनानो जोङो निजि निजि बा गावबा गाव खामानि मावनाय जायो आरो लोगोसेनो जोङो बिदिनो ओ गोबां फिथाफोर खौबो खावनाय जायो जेरै जोङो ओ हुगुमा खावनो थाखाय जोंनो माथा माथा नां खौ जेरै ओ माथा माइरं जेरै जोङो न'नि गायनाय माइखौहाय जोङो ओ बिदिनो आटथा गैयै माने आतथा ओ जेराव हुगुमा फिटथायाहाय आदथा गोनां जानाङा बेनि थाखाय थाखाय माने जोङो ओ बेखौहाय हरसे सोमना दोननानै जों बेबायदिनो ओ हगुमा फिथायखौबो जोङो ओ
औ
मोजाङै सालिना लानानै बा एसे ओ इसे सान्द्रि गुबुङाव सारि एस सालिना लानानै जोङो जों बे बे फिथा गुन्दैखौहाय जोङो दालायाव लानानै बे सानद्रै ओ माइरं सालिग्रा सान्द्रियाव जोङो बेखौहाय ओ हुखना माने ओ बे गुन्दैखौहाय ओ दै एसे एसे सारस्रिनानै होख'ना होनाय जायो। आरो बिदि नाङो खुरै बा थेख्ला गिलिपफोरावहाय लानानै जोङो बेखौ होनानै बिनि सायाव नालेंखर बा सिबिन बिदि मिथाइ गुरु लगायनानै होनानै जोङो बेखौहाय एसे ओ मोजाङै साजायना लानानै जों बेखौ ओ जोदौ बा देग्लायावहाय जोङो खावनाय जायो बिदिनो हुगुल फिथायफोरखौहाय औ नोंथां
औ आरोथ' गेमनि फिथाफोरखौ हो
औ नोंथां
औ
बिब्दिब्ला जों नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांजों सावरायनानै मोनथि बाथ्राखौ मोनथिनो मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां आंबो नोंथांजों रायज्लायना गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला नोंथां।
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ दे